हेलौ अ हेलौ
अ खुलुमबाय नोंथां।
अ हेलौ माबोरै मालाय
अ आङो नोंथांनो हबिनि सोमोन्दै रायज्लायनो फन हरदोंमोन दा नोंथाङा रायज्लायनो सोलाबगोन ना?
अ सोलाबो सोलाबो दे रायलायनोसै होनबालाय अबनिबारै
औ दे ओ दा हबि होननानै बुङोब्ला जेनेब बा ओ जोंनि मोनसे हबिया गोनांथिथार जोंनि जिउआव जेनेबा बे जोंनि जौगानायनि थाखाय जेनेबा जोंनि फ्रि टाइमफोरखौ मोजाङै इउटिलाइस खालामनो थाखाय मोजाङै बाहाय नो थाखाय जेनेबा जों हबिफोरखौ खालाम लानाय जानाय जायो आरोना। ओमफाय हबिखौ हबिया थाथारनांगौ मानसिफोरनाव नङाबा बियो माने मान सि फोरखौ ओरैनो बेखार थाहोयो आरोना। जेनेबा हबिखौ मावना नै जोङो रंजानायबो मोनो, ओमफाय एसे माने मोजांबो मोनो ओमफाय गोजोननायबो मोनो आरोना जेब्ला जेब्ला जोङो गावनि गोसो जानाय बायदि मोजां खामानि मावनो हायोब्ला थ' दा बिदिन नो गोबां सुबुंफोरानो गुबुन गुबुन हबि थायो गावब गाव मोजां मोननाय खामानिफोरा गुबुन गुबुन जायो। जेरै सोरबा सावगारि बोनो मोजां मोनो सोरबा फ ट'ग्राफि खामनो मोजां मोनो। सोरबा संनो खावनो मोजां मोनो, सोरबा गारदेनिं खालामो। सोरबा गेलेनो मोजां मोनो, सोरहाबा मोसानो मुसुरनो रोजाबनो बिदि नो गोबां हबिफोर दङ। दा बेनिनो जेनेबा नोंथाङा माबा फोरमायनो ना हबिनि सोमोन्दै?
अ हबिखौ मानसिनो नांगौ गोनांथि माथ' नंगौथ' हबिया जोंनि देहाखौल' मोजां नङा बे नोंनि फुरा मोदोमफोरखौनो मोजाङै मोजाङै खालामो आरोना, नोंनावहाय मा जौगानायनि माबा बोलो होयोखि आं खालामनो हागोन होनना बिदि बोलो होयो। नों जेब्ला नोंनि हबिनि सायाव मावोबाथाय मानोना नों जेराव हबिखौ बान्दों माने नों बेवहाय नों ना गोसो दं बानायनो आरो जा बुस्थुआव नोंना गोसो थायो बे बुस्थुखौ नों बानायनो हाखायो। आरो बेयो नोंनि हबिया नोंनि दिमागखौबो मोजां बानायो, नोंनि लोगोफोरजों रालायनो लोगोफोरजोंहाय मा लोगो बानायनोबोयाव यावबो मदद होयो बियो हबिया नों जुदि मोसानाय मोनोबा नों मोसानाय -मोसानाय लोगोफोरजोंहाय लोगो जाजोबगोन नोङो नोंना जुदि हबियानो गैया सोरजों लोगो जागोन बिदि जायोना नोङो जेरै मोसानाय सल' खननाय। ना नोङो मा होनो डाइल'ग होनायाव मोजां मोनो हानो डाइल'ग होनायफोरनि मानसिफोरजों ज' थाफागोन आरो ना बिब्दि जायो मानसिफ्रा सानसेयाव हाय थामजि उम मिनिटसो ओ एसे हबियाव लागायनांगौ आरो ना बेखौबो सोलोंनांगौ जायो नालाय नोंङो दा सल'आव हबि गोनां नोङो। ओनोंनि हबिनि थाखायबो एसे टाइम गारनांगौ जायो आरोना नों सोलोंनो थाखाय बेखौहायो नोंना गोसो दं नाथाय मानसिफोरनाव अबावबा सोरनाबा -सोरनाबानो टाइम थानो नागिरा ना बेलेग खामानि थाखाय नाथाय एसेसो टाइम बहरनांगौ आरो नोंनि गोसोखौ मोजां मोननो थाखाय मोना आं आंनि मोजां मोननाय बुस्थुखौ मावदों होनना नङाबाथ' नोंनाव अबेबाबेबा खामानि थाखायना जेखौ नों मोजां मोनो मोना बेखौबो मावो बिदिनो आरो ओमफ्राय हबिसआ बिदिनो फरायनायावबो थायो गेम गेलेनायावबो थायो। नोङो अबबा एगजाम होनायबो नोंनाव हबि जायो आं एगजाम होबाय थानो लुुबैयो। सोरबा द्रयिं खालामनो मोजां मोनो बिदिनो आरो ना आरो ओ बिदिनो जेरै हबिस आ जे -जेरै गोदो -गोदाय गथ'निफ्रायनो सोर माबा बानायो नाबा सोरबा हबिसफ्रा गोदोनिफ्राय जायालासिनो नो गेजेर गुसुनिफ्राय जायो आरोना सोरबा सोरब मेंमान थाबै मिथिया आरोना नों मा मोजां मोनो होनना एसे लासै लासै मिथिलाङाखै आं बेखौ बाननांगौ होनना अब्ला बेखौ बिसोर हबि बानायनानै लायो सोरबा -सोरबा सल' खोनासंनो मोजां मोनो आरोना जेरै सल' खनबाबो नोंनि गोसोखौबो मोजां ना आरोना सल'आबो बिदिनो रोखोम -रोखोम दं नालाय। मालाबा दुखुनि खोनासंबा दुखु जायो रंजानाय खोनासंबा रंजानाय जायो। आरो मा दंबावोथाय सब्बिसबासे नोंथांआ। जादो खोमा आं बैसो सानगासिनो
ओ जेनेबा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो जेनेबा हबि फल' खालामनानै जोङो गोबां लोगोफोर मोननो हायो। बे बाथ्राया थार -थार जेनेबा जोङो। जेनेबा मोनसे स्पर्टस गेलेनायनि हबि दङ सोरबा सासे मानसिनियाव। थ' बियो माने बे गेलेनायनि बे गावनि हबिखौ फल' खालामनो थांनायाव मा। बे मोनसे ग्राउन्दार थांना गेलेहैनाय लोगो -लोगोनो बेव बियो गेलेफाग्रा गोबां लोगोफोर मोनगोन बेनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन बेयो मोजाड़ै गेलेनोबो मोनगोन ओमबाना बिथांनि स्ट्रेस फोराबो खम जागोन जाय देहानि थाखाय माने जोबोर मोजां माइन्दखो रिफ्रेस खालामो बिदिनो जेनेबा ओ माने हबिया माने जोंखौ लोगो गोफोरबो बानायनायाव हेल्प खालामो आरो ओमफाय -निफ्राय जों गोबां गुबुन -गुबुन टाइपनि हबि मोननो हायो जेरै जेनेबा जोङो जों जोंनि हबि जों माबा मोनसे गोदान बुस्थु सोरजिनो हायो जेनेबा आङो सावगारि बोनो मोजां मोनो फट'ग्राफि खालामनो मोजां मोनो मोसानो मोजां मोनो बेफोर जेनेबा मोनसे गोदान बुस्थु सोरजिनायनि हबि आरो ना ओमफ्राय जेनेबा आङो गेलेनो मोजां मोनो बेफोरो जेनेबा सुइमिं खालामनो हाइकिं यगा बेफोर जेनेबा जोंनि फिजिकेल हबि जाहैबाय आरो बेनिफ्राय आरोबाव जेनेबा आरो जों जोंनि जेनेबा रोंगौथिखौ बारायहोनो थाखायबो गोबां हबि थायो जेरै नलेजखौ जोंनि गियानखौ बारायहो थाखाय जेरै बिजाब फरायनायाबो मोनसे हबि जाहैबाय ओमफफ्राय जों माबाफोर फाजोलफोर ओ पजलफोरखौ सल्भ खालामनाय आरो गोबां ओ गोदान रावफोर सोलोंनाय बिदिनो माबा रेकर्डथिं खालामनाय चेस गेलेनाय बेफोरो माने जोंनि नलेजखौबो बांहैयो आरोना बेफोर हबिफोरा बिदिनो जेनेबा आरो जेनेबा जों बाहेर बायजोआव थांनायनि जेनेबा ट्रेकिं खालामनाय केम्पिं खालामनाय फेर गार्देनिं खालामनाय बे बेफोरो माने जोंनि ओ मा होनो मेन्टेल हेल्थनि थाखाय जोबोर मोजां आरो ना थ' बिदिनो गोबां बेनिफिट दङो हबिनि बागै आरोबाव नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदों नामा
औ माने हबि जेरै जोङो हबियाव जों जोंनि हबि मोजां मोननाय खामानिखौ मावबाथायों जोङो माला टाइम थांनायखौ मिथियाना नोङो मोनसे बोहैलांनाय बायदि जायो आरो ना नोङो टाइमखौनो नायस'ना जायो टाइमा माला माला जोबलाङो नोंनि मोजां मोननायखौ खामानिखौ मावबाथाय बिदिनो आरो जे बुस्थुआ नाय माने गोसो दं हबि दं बे बुस्थुखौ नों मावना लानांगौ आरोख बे बेयाव नों बांसिन जौगानायनि बांसिन माबा थायो
सान्स थायो आरो ना अब्ला बेखौनो माने जेरै नोंनि ब्रइेननिफ्राय मोनसे केमिकेल रिलिस जायााना टामिन बियो रिलिज जायो आरोना नोंनि बे मुदखौ मोजां मानायो मटिभेसन होयो खालामनायाव
जेरै नोंथांफोर माला नोंथाङा खौ मोजां मोनोबा नोङो सानसेबाबो नोंनो स मा होनो टुउइन्टिफर आवार्स बाबो नोङो मोसाबाय थानो हागोन आरो ना मेंनाया नोङा मानोना मोसानायखौ मोजां मोनो बिदिनो जाय मानसि खौ मोजां मोना आदा बेथ' मानथाम थाबैनो मेंनाय मोनोना दस मिनिटआवनो सानगोन मा आरै एमान थाइम जाबाय होनना बिदिनो आरो दा हबिसा नोंनि फुरा दिमागखौनो सोलायो आरो ना ओ हबिसफोरजों नों जेरै नोंथाङा बुंदों ना नोङो ओ फराय बिजाब फरायबाथाय नोंना फरायनाया मोजां जायो बुंदों जाय मानसिया जुदि बिजाब फरायनायाव हबि बिसिनाव फरायनाबो मार मोजां जागोन ब्रेननि थाखाय मेम'रिनि थाखाय नलेजनि थाखाय
गोसोआव लानायनि थाखाय आरो ना बिदिनो हबिसफ्रा नोंनि जा-जा दिनाव खालामबाय थायो इयाव इफेक्ट बानायो आरो ना जेरै नोंना हबिसा मेडिटेसोननो हमबा मेडिटेसननि नोंना नोंनि-नोंनि नोंनि बे जिबनावहाय मा सोलायगोन बे नोंनि जिबनाव सोलायगोन आरो बिदिनो सान्थि थानो हागोन नों नोंनि देहाफोरखौ मोजाङै सान्थि लाखिनो हागोन नोंनि नों रागा जोंलाबायनाय ना बेफोरखौ नों कन्ट्रल बानायनो हागोन आरो नों एकदम नोंनि सायावनो नोङो गोसो बादि खामनो हागोन आरना नोंनि साननाय हिसाबै
बिदिनो हबिस फ्रा सोलायो आरो खोबो आरो इदिनो मोनथाम मोनसे रुल दं आरो ना हबियावहायो ओमोनसेया जाबाय क्रियेटिभ मोननाय आरो मोनसेया जाबाय नोंनि सेप बानायनाय मोनसेया जाबाय नोंनि माइन्दनि थाखाय आरो ना नोंथाङा बेखौनो बुंदोंमोन दे मोनथाम रुलनि थाखाय ओ आरो
मोनथाम मोनसे बुस्थु दं आरोना जेराव नोङो हबिखौ गिनांगौ आरोना बेफोराव दा गोग्लैयो आरोना नोङो आरो मोनसे जाबाय मोनसे जाबाय ट्रेप खालामनाय आदा नों खासायनाय आदा जेरै नोंङो साइड खामानि मावै मावै
नोंनि जुदि नोंनि इन्जयमेन्टखौ नोंनि खुसियाखौहाय सिफायना होगोन आरो ना बेखौ माव म नों मोजां मोन्नायखौ मावगासिनो दं नाथाय नोंङो नोंनि मा बेरायनायखौ बावबाय नोंङो नोंनि मानसिफोरजों रायलायनो बावगारबाय नों जायजों राय जे नागौ नोंनि खामानियावनो नों फसायनानै नों थाबाय थाबाय सिङाव बन्द' जाना नों मानसिफोरजोंयो इमान माबा रायलायनो थांनाय नंला बाहेराव ओंखारनाय नंला बेरायनो थांनाय नंला इफोरावनो थाबथाना थागोन आरोना नोंङो दा जुदि टाइमै हिसाबै बाहायनो रोङा बबेखौबो होनोना बबेखौ मोजां मोनोबाथाय ओंखारलांनो बायो थाबा थानो लुुबैयो आरो मोनसेया जाबाय नै ग पार्क माबा मा होनो फुरा नोंङो नोंनि हबिखौ नों मोजां मोनो नों बेखौ मानो लुबैया आंखौ फुरा रों बुथारगोन आं फुरा एखौ पारफेक्ट बानायगोन फुरा एखौ आङो रोंथारजोबगोन आं गासिबो इदि सायोना नाथाय बिदि जानाङाना बिदि बिदि जाबाथाय माने नोंङो गावनि नोंनि जे मा होनो नोंनि जे सोलोंनायाव लोगोसे नोङो खुसि खुसियै सोलों लाइख' गारनानै नोङो सानगोन मा ओंहो आं इखौ खालामथारनांगोन ओंहो आं इखौ खालामथारनांगोन बिदि जागोन आर ना नोङो नों खुसिखौ खौ सोलोंनो हानाय नङा नोंना दिमागा बेनो थागोन आरोना आंनो बेखौ एकदम मोजांखौनो नांगौ आंनो बिदि रोंङा गिटारखौ आं दामबाथाय आं गि गितारखौ एकदम माने गोरों बायदि जामथारो बिदि साननानै मावनाङा आरो ना बेखौ इन्जय बानायलांना मावनांगौ आरो ना गेले गेले खुसि खुसि मावलांना मावनांगौ बेेखौहायो इमान बिदि सानना मावनाङा आरो मोनसेया जाबाय हबि माने बेखौनो आरोना नों जुदि नोंनाव हबि गोन नोंङो सानखा आरोना नोंङो इन्टारेस्ट आं इखौ रोंखागोन आं बेखौ रोंखागोन होननानै नोंङो बेयाव आगोलावनो नोंङो नोंनि बुरै बुस्थुखौ जेरै गिटार दाम नों गिटारखौ नोंङो नर्मेल गिटारखौ दनो रोङाखैनो नोङो इलेक्ट्रिक गिटारखौ नोङो बायना लाबाय अब्ला बि जायाना नोङो फ्टआव नोंनि गोरलैनिफ्राय रोंलांनांगोन अब्लासो नों गोराखौ रोंलांगोन ना बिदिनो अफिसा खुसि बानायनानै नों खेबसेनो गोरा बुस्थुखौ बायनो गोसो होयो आरो ना आंखौ दामहैगोन होनना खेबसेनो नोंङो खेबसेनो बुरैनिफ्राय लासै लासै थांनो बायो आरो ना फोरनिफ्राय बासिनांगौ आरो ना हबियावबो आरो अ बिस औ माबा दंबावोथाय नोंथाङा एसे फोजोबना होदो खोमा एसे खिथाना
ओ जेनेबा हबिया जोंङो हबिखौ ना मालाबा जोंङो जोंनि प्रफेस सन हिसाबै केरियार हिसाबैबो लानानै साकसेस जानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना बेनिफ्राय आरो स्टुडेन्ट लाइफआव माने हबिया माने जोबोर गोनांथिथार जोंनि स्किल डेभलप खालामनो थाखाय दा जोंनिया सावरायनाय समाब बो जानानै फैबाय थ दोनथनोसै नामा।
औ दे नोंथां होनबालाय रायलायना मोजां मोनबाय दे नोंथांजों।
औ दे।
औ।